अह हेल' नोंथां ओ ओं नोंथां खोनादों ना नोंथां? औ दा नोंथांसि आं कल हरनायनि जादों जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां दा नों थां गायनाय फुनाय आरो आबाद मावनायजों मेसेंनि आबाद बागै नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव औ नोंथां
औ गावनि बेसेन गोसा समखौ एसे होथ'नानै खोनासंसो
औ नोंथां औ
औ आं बुंनोसै जेब्ला जोंहा दैज्लां बोथोर फैयोबाना
औ नोंथां औ
दाथ' जोंहा जोबोद ओ मुखुब
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बा हालेवनाय
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
जेब्ला गिबि खेब दैज्लां बोथोराव
नंगौ।
अखा हायोब्लाना
औ औ।
अब्ला जोङो
औ।
ओ माइज्लिखौ दैयावबो आरामसे फुख्रिफोराव एबा सोरबा दैमा जिंकस ओ जिङाव
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ आरामसे बस्थायाव खाथुमनानै फाथो बस्थायाव खाथुमनानै बेखौ सोमना दोनो नङा होमबा बेखौ माइज्लि होनो औ। बा गिबिखिबि अखा अखा गिबि खेब अखा गोग्लैनाय लोगो लोगो जों बे खामानिखौ मावबाय हा
औ औ नंगौ।
आरो बिदिनो साननै सानथाम माबा सप्तासे थानानै दा जोङो रा खोथिया थुलि जों हालेवो। नङा होमबा नोंथां होमबा हालेवनाय ओ गिबि खेब हालेवनायखौथ' जोङो बर'आव खारायनाय होनो
खारायनायाव नंगौ नोंथां नंगौ।
बिखेब खारायनाय उनाव बिदिनो साननै सानथामसो थाबावनानै आरामसे जों बेखौ हालेवो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
खायसे ट्रेक्टरजों हालेवो खायसे आरो खायसे आरो मोसौ नांगोलजों हालेवो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
अब्लाना जोंनिया माइज्लिखौथ' जोङो सोमना दोनखादोंमोनना
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ बे माइज्लिखौ न'आव बोखांनानै जों लाबो हा
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ जोमाय आरामसे हायाव आरामसे ओ लखबना दोन हा बस्थानिफ्राय बेखौ बेखौ बे आरामसे लाइजु लाइ गोरलैदों आरामसे खोबना दोनो हा नोंथां औ बेबो खोबनानै जों आरामसे खोथिया थुलियाव लांनानै जोङो बेखौ आरामसे सारो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
गिबियावनो होमबा
नंगौ।
बिदिनो साननै सानथामसो थानानै आरो जों जा एसे जेब्ला जों माइ गायगोन आरोना दुब्लि दुलिखौ फोथाराव बे फोथारखौ औ बे फोथ फोथारखौ जोङो आरो खेबसे खेबसे खारायग्रोना लायो गिबियाव
नंगौ नोंथां नंगौ।
लोगोसे खोथिया एसे लावला नङा होमबा जेब्लाखसो एसेसो लावलाङो मा गायनाय एसेसो सम फैयो
नंगौ नोंथां नंगौ
फैबा जोङो आरामसे आरो जों मा होनो जों आरो नैथि खेब जों हलेवबावो नङा होनबा
औ नोंथां नंगौ खारायनायनाय नोंथां
खारायनायनि उनाव आरो नैथि खेब हालेवबावो
नंगौ नोंथां
जोंना हायाबो आरामसे लोथो लोथो मोनो नङा होमबा औ मोनो जोंङो जेनेबा ओ आरो गिबियावनो सा बे हालुवनायनि साननै सिगां जों मानेया आरामथि खोथियाखो फुयो नङा होमबा खथाब गोेजेर जोङो थाब थुब थाब थाब मुखुब आरो माने बे समाव बसा फुनायनि बागै औ जोबोद मुखुब जायो बे समाव औ आरो बिदिनो जोङो जेनबा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा गायनाय फुनायावथ जोङो रावबो गिदिर उन्दै नंलिया होमबा नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
जायो बे मोनसे बोथोरा
नंगौ नोंथा नंगौ
बोसोराव
नंगौ।
दैैज्लां बोथोर बेनोदि ओ जों आरामसे माइ गायखांजोबनायनि उनाव आरामसे बिदिनो जोङो ओ मैथाबो आबाद खालामनो हायो।
नंगौ नंगौ।
नङा होनबा नोंथां ओ जों फाथोबो खामबावनो हायो मैथा आरो फाथोबो आरो जोङो बायदिसिना लेस्रा एबा भिन्दि आरामसे बेफोरनि आबाद बेफोरनि बे आबाद मावनाय जायो
नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा दि मेसें बोथोराव मा मा आबाद औ
हागोन नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला आरो नोंथाङा एसे गावनि सम गोसा समखौ
नोंथां औ नोंथां दा जोंथ' नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि उनावनो जोंना मेसें बोथोर। फैयो मेसें बोथोराव जों माइ आबाद। खौ जों दुब्लि बोथोराव गायनानै जेब्ला जों बेखौ हाखांङो हाखांना। उनाव जोंङो बै गोलैसोना। थानाय जोंनि दुब्लि दुब्लिफोर हा थायो बेयावनो जोंङो मेसें बोथोराव आबाद‌ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
जोंङो मेसें बोथोराव जों आबाद मावनाय होनबाथ गुबैयै जोंङो बेसर मटर बायदिसिना जोंङो काला दालि। बायदिसिना जों बेफोरबायदि जों आलु गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जों जेरै जों लाइ-लाफा बायदि बायदिबो जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो फालौ बिन म टर गाजर बायदि बायदि। जों आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जों बेसर गायनो गोनांब्ला जों गिबियावनो बै हाखौ जोंङो मोजांङै नारा थिलि जोंनाथ माइ हाबा नारा थालांङोना बै नाराखौ जोंङो मोजांङै ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर जों जोंङो एवना लानांगोन नङाब्ला जोंङो खायसे खायसे बै नाराखौ हायो हायोबो आरो खायसेया बै नाराखौ सावोब्ला सावनानैबो होयो बेनि उनाव बै सावनाय नाराया हांगार जा हांगारा बै हासार हिसाबैबो जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव बेखौ मोजांङै टेक्टरजों नङाब्ला जोंङो बायदिसि नाजों एव उम